औ खोनादोंना नोंथां
मा खालामदों नोंथां?
आङो नोंथां नै दसे समनि थाखाय आङो मेंनायखाय जिरायना दंथ'यो दं । बिफां साया सिङाव गरमबबो ना इमान गरम जादों
अ गरमथ'आरो नोंथां जेनेब्ला औ औ नोंथां ओंखामफोर जाखांबायमोन नामा नोंथाङा
आङो नोंथां नोंथां ओंखामखौ आङो दहाय फुङाव जादोंमोन ओमफ्राय दा बेलासियाव जानोसै नामा मोनाब्लियाव औ मोनाबिलियाव जाफिनसै खनसे
अ अ बिदिब्ला नोंथां जेनेबा नोंथाङा दायो ओरैनो दंब्ला माने नोंथांजों आङो मोनसे बाथ्रासो सोंहरनो सानदोंमोन माने नोंथां आङो
अ नोंथां आं दायोथ' दसे समनि थाखाय फ्रि औ मा सोंहरनो सानदोंमोन ओमफ्राय नोंथाङा मा खौरांमोन
अ बिब्दिब्ला आं नोंथांनाव मोनसे बाथ्रा सोंहरसै नोंथाङा एसे फोरमायनानै हो होदो खोमा ना नोंथां जेनेब्ला आं जेनेब्ला बयलार फार्म बानायनो सानदोंमोन औ जेनेबा आं बयलार फार्मबो बानायनो सानदोंमोन ओमफ्राय अमा फार्म बो बानायनो सानदों ओमफ्राय जेनेबब्ला आं बिदिनो माखासे न'आव फिजानाय जिब जुनार एबा हांसो फोर फिसिनो सानदोंमोन दायो नोंथां बबे मोनसेखौ आं अबे मोनसेयाव खामानि मावनो मावोब्ला एबा अबे मोनसेयाव आंहा बांसिन मुलाम्फा जागोन एबा अबे मोनसेखौ फिनो आंहा गोरलैसिन जागोन नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदो दे नोंथां
अ नोंथां नोंथाङा जे आंनाव सोंदोंना ब्रयलार फार्म बा लकेल फार्म बा बिदिनो हांसो हाला हाखौ फिबब्ला मोजांबा मुलामफासेनो जाख होननानै सोंदों आरो ना नोंथाङा आंनाव
औ औ आरो अमाबो फिनो सानदोंमोन आं माने
दा नों साननाय एबा फिसिनो नागिरनाय हाय नोंथां दायो आङो बुंनो नाजानोसै नोंथाङाहाय मोनब्रै मोनबा फिसिगोर नङा। बिदिनो मोननैसो फिसिगोर बिदिनो मोनबासे मोनब्रैसे फिसिबा एसे ओ नोंथांनाहाय ओरै थांलाय ओरै फैलाय जाबाय थागोन बा मानसि नायग्रा दोननांगो जागोन। जायगायावहाय नोंथाङा हारसिंबा थ हाखनाय नङा नोंथां बेखौ आङो गेरेन्थि होनो हायो। दा नोंथाङा उम आंनाव सोंबायबालाय आङो एक्सपिरियेन्स आंनि एक्सपिरियेन्सजों आं नोंथांनो एसे फोरमायना होनोसै मा खौ फिसियोब्ला नोंथांना बांसिन मोनुलाम्फा जागोन फैनाय समावहाय।
औ-औ नंगौ नोंथां दे फोरमायलाय
दायोहाय नोंथाङा आंनिबाथ हा हु बा बिदिनो हा गुवार जायगा दंबाथाय ओ पाम्प खुलिनाया मोजां। मोजां आयदा लादों नोंथाङा दा नोंथाङाहाय आंनि बाहाय बयलारखौनो फिसिनो हागोन। ओ जायगा एसे गुवारथ नांगोन नांनायालाय। बिदिनो जायगा नांगोन ओमफ्रायहाय ओरैनो दोननो एसे न बायदि नांगोन बा गन्द्रा नांगोन। बुरजा फिसियोब्लाथ फिसा मोनसे बा न'खोनो बानायना होनांगोन बिदिनो सथायाइ बेरनि बा इन्जुरनि बानायनांगोन। बेयाव नोंथांना एसे रां रुफायानो थांग्रोगोन थांनायालाय बाराबो थांनाय नङा औवानि बानागोन होननानै नोंथाङा बानायब्ला बिदिनो आरो न' बानायनानै ओ दैनि बेबस्था खालामनांगोन नोंथाङाहाय। ओमफ्रायहाय आदारखौ एसे बुरजायैनो लाबोग्रोना दोननांगोन नोंथाङा।
औ-औ
आरो बिदिनो फिसा फिसासो जागोन नालाय लाबोजेननायाव ओ ब्रयलार फोराहाय माने बेमार जानो हमो नोंथां गोबाङानो उन्दै उन्दै समावहाय थैला थैलाबायायनो नागिरो ब्रयलार बयलार फोराहाय एसे दुरबलबो जायो नालाय नोंथाङा होमबा एसे उन्दै उन्दै समाव लाबोयोब्ला मेडसिन थिन बायग्रोनांगोन ओ बे फिसा फिसाफोराहाय जाहाथे ओ‌ मो मोजाङै देरनो हानाय बा बेमार जायैनि। मेडिसिनानो जाबाय जेरै एन्टि बेटिक होनांगोन आरो नोंथाङा बेमार जायैनि। उन्दै उन्दै फिसाखौ बिदिनो एन्टि बेटिकखौ नोंथाङा ओ आदारजोंहाय मिलायना नै होनो हागोन होनबा बिसोरो मोजाङै जागोन ओमफ्राय गोरा जागोन एसे देहाफ्रा बिसोरना दाउ ओमफ्राय ओरैनोथ' एसे बिसोरो बुहुदानो गोजाङो नालाय बोथोरखौबो हमनो हायाना नोंथां अखा हालाबाय थायो बा सानदुं गोसा दुङो बिदिनो अखा हाब्लाथ' एसे गोजांनाय बायदियानो जा खाङो नालाय जों मानसिफोरानो गोजाङोबालाय दाउफोरा जोंनि जोंनिफ्राय बांसिन अधिक गोजाङो ओंखायनो नोंथाङा बिदिनो गुदुं खालामग्रा बा बिदिनो उम लायट लायट बायनांगोन इदिनो गरम खालामग्रा लाइट बा मोदोमखौ दुंहोनो हानाय फिसा फिसा लाइट बाहायबाबो जायो। दाउफोरा अब्लासो होमबा गुदुं थागोन । उम गोजांनाय नङा गोजांनायजोंबो ओ नुनो मोनो जे बांसिनानो गोजांना थैयो। इदि जानाय नङा होमबा नोंथांनाहाय बासिगोन।
खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां खोनादों।
दा नोंथाङाहाय ओ बयलार फार्म खुलिनो हानाय आयदायाहाय मोजाङानो होमबा आं बुंगोन नोंथाङा ब्रयलार फार्मखौनो खेवगोर ओमफ्राय आं दायो थांसै नोंथां सोंबावनायाहाय
दे हेल' नोंथां।